हेलौ हेलौ
हेलौ
हेलौ खोनादों ना नोंनिखो खोनाफैयाखै खोनादो हेलौ हेलौ हेलौ खोनादो खोनादो
हेल'
ओ नोंथाङा मा खालामदों?
आंथ' दा ओरैनोसो
नो औ
दङो ओरैनो दङ।
नोंथाङा एसे नेट जा नांनाय जाय गायाव थांलाय दसे खोनादोंना? औ खोनादों।
औ नोंथाङा
ओ जोंना दिनैनि टपिकआ जाहैबाय औ खोनाबाय।
औ औ।
जोंनिया दिनैनि टपिकआ जाहैबाय दाउ अमा फिसिनानै ओ बर'नि न'खरफोरा बोरै ओ जिउ खुंगासिनो नङा होमबा
औ औ।
औ नोंथांनि न'आवलाय मा मा? जिब जुनार फिसिनाय जायो ओरैनो। दा।
अ जोंहानि न'आव अ जोंहानाव थ' दा हांसो दङ बेनिफ्राय दाउ ओमफ्राय गामिफोराव अमा मोसौ बोरमा। दङ आरो।
औ बेनिफ्राय मोसौ मोसौखौथ जोङो गाइखेरनि थाखाय फिनाय जायो आरो। ओ मा होनो जों आबाद फोथाराव हालेवनो थाखायबो जों मोसौखौ नांगौ नङा होमबा आरो जोङो फारसे बेनिफ्राय ओ जों मोसौखौ मोसौनि ओ गोबोरखिखौ जों हासार महरैबो बाहायनाय जायो।
औ।
आरो जोंनि नै बोरमायाबोथ बोरमानि खियाबो हासार जायो नङा होमबा? आरो बोरमानिफ्राय जों गाइखेर मोनो जोंनि बर नखरफोरा बेफोरखौनो फिनानै ओ माब्लाबा फैसानि आंखाल रां रुफानि आंखाल जायोब्ला ओ बेफोर नाथाय जिब जुनारखौनो फाननानै ओ
आरो नाङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बेमार आजार जायोब्ला फैसा गैयाबा बेफोरनो जोंनि नखराव ओ बेफोरखौ फाननानैनो ओ बेमार आजारफोरखौबो फाहामनो हानाय जायो आरो।
औ।
औ ओमफ्राय ओ नोंथाङा नआवलाय मा मा मैगं गायो।
ओ जोंहा जोंहा ओ मैगं आलु। ओ बिदिनो ओ बानलु खेबजां। लेस। स्रा भिन्दि। ओ लाइ लाफा।
औ।
दुणडिया। बिदि गायो आरो।
औ नोंथाङा मा मैगंखौ बांसिन जानो गोथाव थाव मोनो?
मैगं। मैगं। मैगं ओ गोथां मैगं।
औ औ।
अ लाइ लाफा मोजां मोनो। उम। आरो भेनदि।
औ।
औ।
आरो ओ नों नोंथाङालाय मा मा ओंख्रि गोथाव मोनो बर'नि ओंख्रिफोरखौ?
ओंख्रिखौ सबाइ साम'। अमा।
औ।
आरो अनला दाउ।
औ।
औ।
नोंथाङा खिन्थानो होगोन नामा सबाइजों साम'खौ बोरै संनाय जायो?
अ सबाइदो साम'खो अ अ ओ स ओ साम'खो माने मा होनो फास्टावनो साफा खालामना लाग्रोनांगो। दाननां गौ। ओ खोनफोरखौ बोखारनानै दाननांगौ। साफा सुनांगौ बेनिफ्राय उनाव ओ सबाइखो रुग्रोना लानांगौ। इनिफ्राय ओ साम' ओ साम'खो फास्टाव ओ फास्टावनो साराय ओ थाव होबाय। पियास होबाय साम'खो एवबाय इनिउनाव सबाइ रुनाय खो मा होनो ओ साम'वाव होबाय। इनिफ्राय बेयाव खारै एसे होना होनांगौ। ओमफाय इदिनो मोनबाय आरो।
औ उम जोबोर गोथाव जादो औ औ। आरो नोंथाङा बै ओ बर'नि ओंख्रि अनलाजों दाउ बेदर बेखौलाय बोरै सङो?
आङो संफेराखै। ओमफ्राय आइडिया दं आरो माबायदि सङो उम अ फार्स्टावनो आ अनखौ ओ मा होनो देग्रोना लाबाय।
औ
बेनिफ्राय दैयाव गलायबाय ओमफ्राय औ अनला जो दाव होनदोंमोनना?
औ औ
बेनिफ्राय नाव दाउखो बिदिनो पियास थाव बानलु होननानै ओ एवगोरना लाबाय एवनानै ओमफ्राय बाय मोजां एवबाय दसे एवना नै इनि दै आरो अन लगायनायखौ एयाव गारना होबाय
औ
ओमफ्राय खारै होयोदां एसे
औ औ खारि होयो।
औ ओमफ्राय खारै होनानै फोरानबाय जाबाय आरो
औ आरो आरो नारजिजों अमाजों बोरै सङो मिथिगौ नामा?
नारजिजों अमा? उम नार्जिखौ फार्स्टआवनो ओ नार्जिखौबो रुग्रोनांगौ गोबाव रुग्रोनांगौ। नारजि जो खारै एसे होननानै रुबाय ओमफाय रुनानै बिदिनो अमाखो दहैनि बायसा आरो जेनबा पियास थाव होनानै बानलु सानलु होना एवग्रोबाय बेनिफ्राय नारजिखौ होना होबाय बेनि सायाव ओमफ्राय इदिनो जाबाय आरो
जोबोर रोंसोगौ होनबा ओंखाम ओंख्रि संनो।
अ एसे एसे रोंगो आरो औ।
औ
एसे एसे रोंगौ एमानबो रोङा। नोंथाङालाय मा मा संनो रोंगो।
आंबो बेफोरबायदि ओंख्रिखौनो सङो ओ अनला दाउ, औवा मेवाइजों अनला।
औ
आरो बिदिनो गोबां मैगं संनो रोंगौ आरो।
औ थास'
औ थास'जों औ थास' बिबारजों अमा बेदर नै आं दाख्लैसो जाबाय। ओ संदोमोन आंनो। जोबोर गोथाव जादों। बोरै संनाय? फोरमायना होनांगौ नामा?
औ फोरमायना होलाय एसे माबायदि सङो?
औ जोङो थास' बिबारखौथ' ओ थास' बिफांनिफ्रायसो मोनो। मो-मोनो नालाय। बाय थास' बिबारखौ खाग्रो ना लाबाय बेनि उनाव थास' बिबारखौ सायना लाग्रोयो। सायना लाबाय ओमफाय एसे सुबाय मोजाङै सुनानै ओ बाय बेदरखिनिखौ एवफ्रामना लाग्रोबाय। बेदराव जेरै अमा बेदर नालाय अमाखौ थाव, पियास, बानलु, संख्रि बिदि होनानै एवफ्रामना लाग्रोबाय। बेनि उनाव बेदरखौ दोनथ'नानै बेयाव ओ थास'खौ होबाय। खायसेया बेयाव था थावबो होयो।
औ।
दाख्लै संनाया बेयाव थास'खौ होनानै खारै एसे होनानै बेखौ गाव गोजा रुइहोनानै गेब्लेहोदो आरो खारैजोनो हारसिंनो अब अब्लानो थास'आ हारसिंनो गेब्लेजोबो खारैहोबानो। गेब्लेखांनानै ओमफ्राय दै गुदुं होनानै एसे एग्लिजोबनांगौ आरो मोजाङै। गेब्ले होजोबनांगौ। गेब्लेहोखांनानै बेनि उनाव बेदरखौ होनांगौ। बेदरखौ होनानै नांगौ बायदि दैखिनिखौ होनानै संख्रि ओ बानलुफोरखौ नांब्लानो एसे गो गोदौ होब्लानो जाबाय आरो जाजानाय।
नोंथाङाथ' जबोर मोजाङै फोरमायबाय। ओ खोनानो सानबाय आङो।
उ आरो
नोंथाङा ओ नोंथांलाहा देग्लाय ओ दैज्लाङाव मा मा आबाद मावदों जेनेबा ओ फोथाराव?
फोथाराव थ माइ
औ
माइ माइ नि आबाद
मा मा ओ माइ गायनो नागिरदों देग्लाय?
माया जोसा बेनिफ्राय आ फाय रन्जित माइ
औ
आ बेखिनि आनो‌ आरो
खोनादोंना बेसे बिगा बेसे बिगा गायगोन देग्लाय बेसे बिगा गायगोन देग्लाय
बिगासो गायगोन बा बिगा
औ औ जोबोर मोजां नोंथाङाबो गायो नामा?
गायो आंबो
औ माइखौ बोरै गायनाय जायो एसे फोरमायनो हांगोन ना?
माइखौ बोरै गायो ओ माइआथ' ओ मा होनो फोनायनिफ्राय लानानै होननांगौ नामा
औ
जेनेबा फार्स्टावनो ओ माइ
खोथिया फुबाय नङा होमबा औ औ जोंनिया अब्ला समाबो जाबाय औ दिनैनि टपिक एयावनो दोनथ'नोसै औ